नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनागासिनो नोंथाङा खोना दोंना मोजाङै? औ दाथ' आं नोंथांनिजों नोंथांजों मोनसे सावरायनोसै टपिकनि सायाव।
औ सावराय जागोन।
जों न'खरनि सायावनो सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन।
औ बर' न'खरनि सायावनो सावरायनोसै ना होमबा। न'खरा न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेराव जोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम जेनेबा थायो आरो खौसे। जे जायजों जोङो अनलायनानै गोरोब बनानै आइ आफा बिदा बिफं गासैजोंबो अनलायनानै जेराव थायो जेराव जों सुखु दुखु रानलायलायो रंजालायो। बिदि बेफोरबायदियानो ज' खौसेय थानायानो न'खर न'खर आरो बिनि उनाव जाय न'खराव नख न'खराव न'खर न'खरा जेनेबा सासे सानै सासे जेनेबा आं हारसिंजों न'खर बिदि दानो हाया आरो बेयाव बेहाय जों ओ साब्रै साबा बा आइ आफाजों नखर थाथारनांगोन बेवहाय बेनो मोनसे आबुं नखर जानो थाखाय जों आरो आरोहाय गोबां आबुं नखर गोलाव नखर जानो थाखाय जों बेवहाय आं बै आबौ आदै मादै आयं, ओम आइ आफा गासिखौबो जयै नांगोन आरो ओमफाय सो मोनसे आबुं न खर जानो हागोन। द आरो बे नखरनि सायावनो नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होदो बोरै बोरै नखरनि सोमोन्दै इसे अ नोंथाङा खोनादों ना मोजाङै
औ खोनादों बुंफिनलाय
अ नखरनि सायावनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ औ नखर होननानै बुङोब्लाथ जोङो गंसे जाय नआव बा गंसे नआव बिमा बि फा ओ बे गथ गथाय आरो बिदा फंबायफोर थायो बेखौनो जों गंसे नखर होननानै सानना लानाय जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ
गंसे गामियाव बेबायदिनो जोंहा गंसे गामियाव गोबांथा नखर थायो नङा होमब्ला जेराव सोरनिबा न खराव बिमा बिफाजों लोगोसे गथ गथाय थायो सोरनिबा नखराव बिदा फंबाय थायो, सोरनिबा नखराव ओ बिमा बिफा बा बिमा बिफा बिसोरनि ओ बिदा फंबाय गासैबो थायो बेफोरबायदिनो आरो गासैनिबो नखरावथ गासैबो सुबुङानो थाजोबो बेबो नङा नङा होनब्ला
थो खोथा
औ सोरनियावबा नङा सोरनियावबाथ सासे सानै खमिया थायो बेफोरखौ बेफोरबो गंसे नखरानो थेवब्लाबो जों गंसे नखर आबुं नखर जानो थाखाय जोङो गासैबो थानाया मोजां नङा होनब्ला जे बिमा बिफा बिबै बि बौ, बिदा फंबाय, फिसा फिसौ गासैबो थानाया माने गासैबो थानायखौ जों आबुं नखर होननानै जोङो बुंनांगोन नङा होनब्ला
औ थार खोथा
औ दा जोङो गंसे न नखर जानोब्ला माने गंसे न'खरनि सासे गाहाय बिमा बिफा गथ'फोरनि गाहाय बिमा बिफा जानोब्ला बेहाय गोबां गुन गोनां थानो नांगोन नङा होनब्ला बिमा बिफाफोरा जेरै- गथ'फोरखौ जोथोन लानाय उन्दैनिफ्राय जो जोनोमनिफ्राय लानानै देरजासिम गथ'फोरनि थानाय जानाय ओ फरायनाय लिरनाय गासैयावबो दिथा होनाय माने बिमा बिफानि सायाव गासैबो दायथ'आनो थायो नङा होमब्ला
नोंगौ
औ बिमा बिफाया जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ गंसे न'खरनि फिसा खालाम फिसा महरै जोंखौ सिनायथि होबोबाय आरो बेबायदिनो इयुननि गथ'फोराबो बेबायदिनो गाव गाव गंसे गंसे न'खर दागोन आरो बिसोरबो सानसे समाव ओ गावसोरनि न'खरखौ सिनायथि होलांगोन बेबाय दिनो आरो संसाराव न'खरा सासेनि उनाव सासे न'खर दाग्रा ओंखारो नंङा होमब्ला।
औ नंगौ
दा बेवहाय जोंङो न'खराव जोंङो माब्लाबा निदान खैफोद आफोद फैगोन माब्लाबा सुखु-दुखुजों बारलांनो गोनां जागोन गंसे न'खराव गोबां माने बायदि रोखोमनि दुखु-सुखुफोरा माने फैबाय थायो बिदि नङा जे गंसे न'खरा गासैबो समावनो गोजोनै थानो हागोन बा गंसे न'खरा गासैबो समावनो दुखुआवनो थाबाय थानांगोन। बेफोरबायदि नङा दा ओ सुखु दुखुआ बयनिबो न'खराव होयो दा नोंथांनियाव आं सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा फिननाय होनो हागोन ना?
औ दे हागोन दे
औ दा जोंनि गामियारि ओनसोलफोरनि न'खरफोरा न'खरफोरनि थासारिफोरा बा न'खरफोरा बै समनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै माबायदि थासारियाव सोलाय सोलिबोखो आरो माबायदि दुखु खस्थ'जोंबा माबायदि ओ जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों बैफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायथि होनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय न'खर होननानै बुङोब्ला जों गोदो जोंथ' दा ओ बुंनांगोन जों दा निउ जेनेरेसननि होननानै गोदोनिफ्राय जाय जाय गोदोनिफ्रायनो न'खर दाबोदों बिसोरखौ जों आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो खोनानो मोनबोदों बिसोरनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनबोदों आरो जों बिजाबफोरावबो गोबां मोननो हायो आरो बेनि सोमोन्दै गोदो न'खर न'खर दानाया जोबोद गोरलै मोननो गोरलै जों लोगोसे ओ खायसे खायसे बिथिङाव ओ गोबां गोब्राबबोमोन होननानै बुंजागोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि जुगा बिगियानारि जुगाव बेफोरबायदि जौगानाय नङामोन नालाय। बेनिखायनो जे जायगायाव बिदिनो गोबां बेराम आजारफोर जायो बेराम आजारखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा मिथिंगायारि बायदिसिना मुलिफोर बाहायनानै खायसे खायसेखौ फाहामनो हादों हादों आरो खायसेखौ हायाखैबो। जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा बेराम आजारजों जुजिनानै थैनो गोनां जादों लोगो से ओ बेफोरबायदि सोलोंथाइ बिथिङाथ' दानि बायदि बिदि सोलोंथाइ लानाय गैयामोन नालाय। बे खायनो ओ सरासनस्रा सरा सनस्रा होननांगोन सुबुं फोरनि साननाय हनाया ओ सोरबासो ओरैनो सिम पोल आरो सोरबा माबा मोनसे नंगौ नंगौ होननानै बुङोब्ला बिसोरजोंनो बिदि गोरोबनानै थांफायोमोन आरो जायनि जाहोनाव जाय बांसिन गोरोंसिन जाय बांसिन जेनेबा ओ इसे गोनां न'खरनि मानसि थायोना ओ बेनि न'खरनि मानसि जाया माबा मोनसे बुङोब्ला जेनेबा माबा मोनसे ओम बिनि बुंनायानो जाथारगोन नोंगौ बिदिनो मानिथारनांगोन होननानै खायसे या बिदिनो मानियोमोन आरो औ बिनि बेलायावहाय बिदिनो गोदोनि आरो मोजां बिथिङा जाहैबाय गोजो गोदोनि सुबुंफोरा गोबां बिदिनो ज' ज'यै अनलायनानै थाबोदों खामानि दामानिफोराव गोबां मदद होबोदों गावजों गाव बिदिनो। ज'यै थालायनानै हेफाजाब मोनबोलायदों आरो गायनाय फुनाय आरो बायदिसिना बि थिङानो जा गोबां खहाय होबोदों आरो फारसेथिं गोदोनि दिनावहाय ओ जइन्ट फेमिलियाबो दङ'मोन नालाय गोबां बिथिङावनो मदद जायोमोन आरो आरो खामानि दामानियाव बांसिनैनो मुखुुब थायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि बि थिङावहाय आथिखालाव गासिबो हारसिं हारसिं थायो। मानो होननानै बुङोब्ला समाबो गोबां सोलायबोबाय गोदोनि बायदि नंलिया आरो आथिखालाव बिगियाना गोबां जौगाबाय ना। बेखायनो सुबुंफोरा गाव गाव गावखौ सोलायनो गोबां नाजाबोदों लोगोस एनो सोलोंथाय खौ बांसिन गोसो होदों नों आं गासिबो गावनि गथ' गथायाइफोरखौबो सोलोंथाइजों लोगोसे मोजां खालामनो नाजादों आरो गोबां जौगानो नाजाबोदों आरो बेबायदिनो आरो दा आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा।
हो हो।
नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा? जेन'बा हेल'
औ। बुंनोथ' गोबां खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
नोंथाङा खोनादों ना।
औ आंबो खोनागासिनो।
औ। बुंनोथ' जोंहा रायज्लायोगौ मानि बांगौ गोबां जोङो बेबायदि ओ दसेनि समनि थाखाय जोङो गोबां खोथाफोरखौ जोङो दिहुननोबो हाया जों उंआ होमबा बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गोबां सावरायनो हायो नाथायब्ला जोंहा गोबां खमबो गैया ओम बेखायनो आं ओरैनो थुरमुलै बुंनो सानो जे गंसे न'खर जानो थाखाय बा गंसे न'खर दानो थाखाय जोंहा गासैबो बेहाय थानांगोन बिमा बिफा बा बिदा फंबाय आरो गाहायै बुंनो थाङोब्ला हौवा मानसि थानांगोन जोङो गंसे न'खर दानो थाख हौवा मानसिनि जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला जाय न'खराव जों हौवा मानसि नुनो मोना बा जाय न'खरहा हौवा मानसि गैया बै न'खरनि आइजोफोरा बा न'खरनि सुबुंफोरा संसार दानायाव बा न'खर सलायनायाव गोबां खस्थ' दख खस्थ'जों भुगिनो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोनो खोनानो मोनो नङा होनब्ला
औ बेथार खोथा
औ मानो होनोब्ला जोङो हौवा मानसियानो न'खरनि गाहाय सुबुं बाथ्रायाव दङ हौवा मानसियालायनो हाग्रानि हिनजाव मानसिया न'नि नाथायब्लाबो हौवा मानसिया जुदि बिदि हाग्रानि थेवब्लाबो जोङो न'खर गंसे दानो थाखाय हौवा मानसिनि जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला हौवा मानसिया हाग्रा बंग्रा थानानैब्लाबो बा दाब दाब जायगायाव थानानैब्लाबो गोजान जायगायाव थानानै बो जोंर नखरखौ सोंहरनो हायो नङा होनब्ला न'खरखौ सालायहरनो हायो न'खरनि सुबुंफोरनि नांगौखौ संनो हायो नाथायबा जों आइजो मानसिफोरा जों न'खरनि लोखिब्लाबो जोङो न'खर संनायाव जों हाग्रा बंग्रा थाबायदिंनानै बा बाहेराव थाबायदिंनानै जों न'खरखौ सुंनो हाया नङा होनब्ला
औ नंगौ
औ जों न'खरनि लोखि हिसाबै न'खराव जों माबायदि सोलिनांगौ न'खराव जों माबायदि अनज्लायनाय लाबो नांगौ बैफोरखौल'सो जोङो मावनो हायो
औ
दा खायनो आङो सानो गंसे हौवा मानसिजों लोगोसे गासैबो बिदा फंबाय गासैबो थानांगौ नोंथां जोंना समा जाबाय
औ